अ
खोनाबाय?
खोना फैयाखैनो।
दा खोनाबायना?
औ फिसा फिसा खोनाद्राय थारदों।
मबाइलखौ खोमा गुदियाव हो।
होदों।
खोनाबाय दा?
औ औ खोनादों।
आं नोंनाव मोसौ बोरमा दाउ अमा बर' न'खराव फिनानै रां आरजियो बे मोसौ दाउ अमा बोरमा हांसोखौ माबोरै फिसियो आं नोंनाव बेखौ सोंगोन दिनै।
मोसौ खौ
नों मोसौ फिखायो दा?
औ आं मोसौ फिसिखायो।
अब्लाथ' मोसौखौ माबोरै फियो बेनि सोमोन्दै मिथिखायो?
मिथियो।
अननानै फोरमायहरदो दे।
मोसौखौ फियो मोसौनो आदारखौ मोजाङै होनो नांगौ। मोसौनो आदारखौ मोजां होयोब्लासो मोसौआ मोजाङै सेहेरा जायो। आमफ्राय मोसौखौ फिसा मोनोब्ला गाइखेर मोनो। गाइखेरखौ फाननानै आङो रां खामायो।
मोसौ हालुवाखौलाय फिसिगोन ना फिसिया नोङो?
आं दा मोसौ हालुवाखौ फिसिथ'वाखै आंनाव खालि मोसौ गायल' दङ।
अ मा मोनो होनबा मोसौ गायनिफ्राय गाइखेर फाननानै सामफ्रामबो रां आरजिनो हायो।
औ
मोसौखौथ' खोनानो मोनसै